हेलौ औ खोनादोंना आगै
औ खोनादों आब'
औ मा खालामदों आगैया
आं जिरायनानै दं आब' ओरैनो आब'आलाय
आंबो जिरायनानैनो दङ आगै
औ दे
औ आगै आङो ओ नोंनो कल हरनायनि ओ माबाया जाबाय ओ आयदाखौ ला मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै आरोना
औ जागोन दे आब'
औ ओ ओम जोंनि गुबै गुबै रंजालि फोरबो बिनि बागै एसे सावरायनोसै ना आगै
औ जागोन दे आब' औ सम मोनगोन दे आब' दे आब'यानो होनबा फोरमायग्रोदो नामा आब'
औ औ दे फोरमायलांसै आं एसे औ बैसागुया जोंनि बर'फोरनि गुबै रंजालि फोरबो नङा होमबा
औ नंगौ आब'
औ ओ बैसाग दानाव मिथिंगाया जोंना सोमखोर समायना जायो आरो सोरगिदिं दाावमा दाउसा दाउखौफोरा माने रादाबखौ सिगाङावनो लाबोग्रोयो नङा होमबा
औ औ नंगौ आब'
औ आरो ओ जोङो बे रंजालि फोरबोयावनो जोङो गासै गासैबो रंजा बाजायै जोङो बारहो हरो आरो बियो गाहायै गाहायै जोंना आबादजोंनो सोमोनदो गोनां नङा ओमबा
औ नंगौ आब' नं
जोङो आबादफोरखौ जोङो ओ गोबां खसथ' खालामनानै ओ दै खाङो ब्रै दिखां खांनायनि उनाव जोङो गावनि मेंहाबनाय ओ देहाखौ जोङो एसे रंजा खुसियै ला खिनो थाखाय जोङो रंजालि फोरबोखौ जोङो औ गाजा गोमजायै जोङो खुंनाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ
आरो जोङो रंजालि फोरबोआव जोङो आ गाहायै मोननै बाहागोआव जोङो राननो हायो
औ
बै ओ जेरैहाय ओ मा होनो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसा सागु नङा होमबा जोङो बे औ मोसौ बैसागोखौ जोङो ओ सैथ्र दाननि संक्रान्ति सानाव जोङो मोसौखौ जेरैहाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामो आरो बे दुगैस्रां लोबस्रां खालामनायनि जोङो आगोलावनो ओ मोसौनाव जोङो ओ थाव गुबै फुननानै होयो ओ बा साराय ओ साराय सारायनि हांगार बा दोनि हांगारफोरखौ जोङो थाव गुबै लागायनानै ओ बेवहाय जोङो फाख्रा सिख्रा गाबहोयो आरो जोङो सानसे सिगाङावनो औ खांनानै लानाय ओ बायदि मैया फानथाव लाव बेफोरखौ जोङो हानानै लायो आरो टेवोलाव ओ माला सुनानै जोङो बै सानखालिनो जोङो गुलि बा ओ माइ बाख्रि फ्राव जोङो बे मालाखौ जोङो होयो मोनफा मोनफा आरो मोसौ खौ बेबायदिनो जोङो ओ मेथाइ खननानै फुख्रि एबा दैसाफोराव जोङो थुखैनो लानानै हाङो नङा होमबा औ आरो ओ मेथाइ खनो बायदिसिना ओ जेरैहाय जोङो बुंनो नांगोन माने बयनिबो खुगा खुगाहैनो बेरखांनाय बे मेथाइखौ जोङो बुंनो नांगोन गाहायै लाव जा फानथाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा होननाय बे मेथाइखौ जोङो खननाय नुयो आरोना आगै आरो जोङो औ बे ओ मोसौ थुखैखांनाय खालिनो जोङो मोसौ थुखैखालिनो ओ जेरैहाय जोङो गोखा गोखै जायो खायसे खायसे गामियाव जायो खायसे गामियाव जाया नङा होमबा आगै आरो औ खायसे एक थारिखाव जायो न' सेथि सानखालि औ औ खायसे माने मोसौ थुखैखालिनो जानाय जायो आरो संक्रान्ति खालिनो आरो बे मोसौ थुखैनाय बे ओ सानखौनो जोङो माने ओ मोसौ संखायनाय सानबो बुंनाय जायो आरोना मोसौ संखायनाय जेरै थुखैनायखौ औ आरो जोङो बे बे साना थांखांनायनि उनाव मोसौ थुखैनाय साना थांखांनायनि उनाव जोङो सेथि सान फैयो बे सान फै खालि माने जोङो ओरैबायदि खालामो जे ओ मानसि गेदेर मानसिखौ जोङो मान होयो सनमान खालामो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्राङै आरो जोङो गावनि न'खराव जा थैलांबाय बिसोरखौ जोङो गोसोखांनानै बिसोरनो मान होयो। बिसोरनो बावो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ औ। बिनि उनाव जोङो गासैबो माने न'खर न'खर गासै गासैबो ओ रंजानो बा गोखा गोखै जानो। औ जौ जौ लोंनो बिदिनो लिंलायो साहा लोंनो लिंला लायो नङा होमबा औ से औ से थि सानखालिनो आरो बिनि उनाव गासैबो रंजालायो बिदिनो मेथाइ खनै खनै ओ खायसेबा जंखायनाय मेथाइ खनगोन ओ खायसेबा इनो उम ओ उम बायदिसिना मेथाइ खनो आरोना। ओ औ दा जोङो ओ बे बे सानखालि खाम सिफुं थरखा जथा औ बिदिनो गासैबो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' ओं खारसिगोन मागिसिगोन बयनिबो न'खर न'खर थांनानै आरो बे न'खर बिगोमाया जा अननानै हरो बिखौनो लाबोनानै ओ लास्ट जोब थिखालि माने गामि नङाब्ला ओ खाथि खालानि फोथारफोराव जयैनो मोनसे उम लावखार ओंखाम जानाय बायदि खालामो आरोना।
ओ औ औ औ नंगौ आब' नंगौ।
आरो जोंना गासैबो माने मानसिफ्रानो बेबायदि रं जायो बोराय बेन्थ' लोमजाना साजाना थानायफोराबो बि सानखालि माने ओरैनो थाया आरोना रंजायो एदसेबाबो रंजायो आरोना।
औ नंगौ आब' नंगौ उम।
औ आरो आगैमोननिथिंजाय बेबायदि बैसागो खुंनाया। ओ आथिखालाव माने स्टेजनि गेजेरजों बेरखाङोना बेरखाङा आरो। बैसागो रंजानाया बोरैहाय बेनि बागै एसे बुंनो हागोनना आगै?
औ हागोन दे आब' बिदिनो जोंनि जायगायाव आब' बिदि माने आगोलहाय माने जेरैहाय गोदो माने बिदि जेनेबा खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरखौ लाना माने मोसायोमोन नङा होमब आब' बिदिनो नाथाय जों आथिखालावहाय बि बिदि माने जेनेबा बक्सखौसो माने लानानै मोसायो आरोना बांसिनानो माने बक्सखौसो आं लानानै मोसानायखौ नुयो माने बिदि आगोल बांसिन दिनो जोंनिया खाम जथाखौसो लानानै बिदि मोसायोमोन बिदि बुहुत जेनेबा फाराग नुनो मोनबाय आरो ना आगोल बिदि जेनेबा आं सानो। माने आगोल जेरैहाय मोसादोंमोन नाथाय बिदिनो मोसानथोंनानै नाथाय बिदि बक्सखौ लानानै जेनेबा मोसानाया जोंनि मोनसे कालसार नङा। न कालसारा नङा जाहैयो बियो मोनसे बक्सखौ लानानै मोसायोब्ला बिनिनो माने जेनेबा जेरै गोदो मोसायोमोन बिदिनो मोसाबाय थानांगोन आरो बिदिनो बे समावहाय जों मोसानो थाखाय जेनेबा जोंनो माने आइजोफोरनोहाय सिख्लाफोरनो बिदि जेनेबा जोङो गोमो बांसिन दख'ना गोमोखौो गानना बांसिन मोसानायखौ नुनो मोनो। आरो ना जेरै रेगें रेगें फास्रा खौ लानानै ओमफ्राय बिदिनो जों जानजियावबो माने बिदि जानजियावहाय। माने आर'इखौ हायो आरो ना मया बांसिन बेरखाङो नङा आब' माने बिदिनो जों कपु' बिबारखौ लानानैबो जेनेबा मोसानायखौ नुनो मोनो आरोोना बे समावहाय औ ओमफ्राय न बि बिदिनो हौवासाफोरनोबो नांगौ जाहैबाय बिदिनो गामसा गोथां गोदोनायाव आर'नाइ ओमफ्राय बिदिनो आरो गेन्जि गुफुर बिदि लानानै मोसानायखौ उम बिदिनो जोंनि जायगायावहाय बि बिदि आब'आ बुंनाय बायदि मोसौखौथ' थुखैखायो नङा ओमबा आब'? दिनो दैसाफोर होननाय बायदि बिदिनो जोंनि जायगायाव बिदि जेनेबा बैसागो समाव आरोना माने बाथौ दुङो आरोना गाव न' नखर नखर बिदिनो बाथौ दुंनायखौ नुनो मोनो माने बे दिनखालि माने गुबुनफोरा माने गुबुन गामिनिफ्राय माने मोसानो फैब्लाबो माने फैसा माने रां हरनो मोना बि दि होनो आरोना ओमफ्राय बि बिदि हरनाय जाया आरोना जोंनि गामियावहाय बिदि जुदि नखराव माने थोगि होबोलाथाय बिदिनो फालिहरनाय जाया आरो बिदिनो गेदेरफोरखौ जेनेबा मान बावो। बिदिनो मान बावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जेब्ला माने बैसागोआ माने जोंफोरनो बिदि जेनेबा गासैबो जेनेबा जायगायावनो माने सातदिन खुंनाय जायो नाथाय जोंनि जायगायाव बिदि सानबाफोरल' मोसायोना आब'। इदि सानबाफोरल' मोसायो जोंनि जायगायावहाय बिदि सानबा मोसाखांनानै नो माने जेनेबा गामियावबो मोसाबाय ओमफ्राय एसेबां बिदि गोजान गोजान जायगायाव थाङा बिदिनो खाथि खालानि गामिफोराव थांबाय थांनानैसो जि रां एसे मोनो आरो खायफा आरो रां हरनो हायिया बिदिनो जेनेबा माइरं हरबाय। माइरं हरनायदोनो बि दिनो जेब्ला मोसानाया जोबो सानबा से जाबाय अब्लानो जोङो माने लोगोफोरजों जयै माने ओंखाम जायो आरो बिदिनो खाना जाबाय। बिदिनो आरो जोंनि जायगायावहाय आरो
औ
ओमफाय आब'आ मा सोंबावदोंमोन आंखौहाय?
अ माने ओ बेखौनो सोंनाय जादों आरो दा आगैया एनसारानो होलांखाबाय औ आरो स्टेज स्टेजफोराव माबोरै बेनि गोहोमा
स्टेसखौहाय माने बिदि गामियावहाय खुंनाय जाया आरोना बे माने गामियाव माने इदि खुंफेराखैनो खा दे जोंनि गामियावहाय बिदि जेनबा खाथि खालायाव खुंदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो खुंबा बो एसेबां बोसोर बोसोर बिदि खुंनायखौ नुनो मोना माने रांनिबो एसे प्रब्लेम जायो होननानै बिदिनो आरो इसे सोर औ औ खाथि खालायाव मानो बिदिनो जाय मानसियान' एसे ओ माने गामिफोर खाथिफोराव माने बिदि एम एल ए थायो नङा ओमबा आब' बिदिनो हायबा जायबा देरहाबाय न बिदि देरहानानैसो बिदि जेनेबा माने फैसा रां होनो हायोब्लासो माने आरो खायफा माने गोनां गोनां नखरनिफ्राय एसे रांखौ बुथुमनानैसो माने बिदि खुंनाय जायो आरोना। ओमफ्राय बिदि एसेबां माने जेनेबा फैसा गैयिनि थाखाय बिदि खुंनायखौ नुनो मोना आरो जोंनि जायगायावहाय आब' मोननियाव खुङो नामा?
अ औ खुङो जोंनिथिंजाय जोबोद गिदिर खुंनाय जायो। बहाय आरो ओ गुबुन मेथाइ रोजाबगिरिफोर लाबो गेदेर गेदेर। गोबां आरो मोसा खावरिफोरबो लाबो बेबायदिनो कम्पिटिसन जायो बादाय लायनाय बे बादायलायनायाव आरो से थि नैथि थामथि थायो आरो देंखो मु से नै थाम इदि जायो जोंनिथिंजाय। बिदिनो रंजायो औ औ रंजानानै बिदिनो बैसागु खौ बिदाय होयो आरो।
औ औ।
गासैखौबो लाबोनानै औ आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओ राव हारिमु गासैबो बिथिङा जोंनिया माने गोसारनो खाबु मोनो आरोना औ
अ अब्ला
बेबायदिनो औ बेबायदिनो बैसागोखौ जोङो बिदाय हरनो गोनां जायो।
औ औ
दे होमब्ला आगै दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै न? औ सम औ सम मोनोब्ला औ उनावहाय सावरायबावसिगोन दे होमबा औ दे दे औ